पुरु-पुरुनि फैनानै हारसिंनो दानजाबाय आंना
ए ओमफ्राय बारायना बारायाखै नायलाय आंनिया बारायाखैरा
आया
बे मानिया ए माबाया रांआनो बारायाखै दहायनियानो दहायनि
आंना बोरै नुनागौ आंना नुआ थ
बारायदों नोंना
आ आंना नुआना
औ बावदोंसो आंना बारायस्रा
लासैसो बारायोदां
मिनथिया
आर' एबार आंजों रायजलायखांबा कबिथानो हरनाय नाय
औ नोंजों थाइम बारा जानायखायनोसो जाखो ना माखो सानलांबाय आङो
मोनथिआ माथ थाइम बारा
नोंजों गोबावद्राय जों मेरला रायलायबायना सानैजों
मिथिया।
ओंखायनो जायासै नामा बो सानलायदां
मोन मा जाखोथाइ?
मिथिया।
लासैसो माबायोदां
ए गाबोनफोर जागोनदां बाराबा?
औ बिदिसो जायो खोमा लासैनो।
औ
मा ओंख्रि?
जार खोमा दा होनबा।
मारै?
माबासो मैथा‌। मैथा दा आयै? मैथा ओमफायो दहाय साननि दालि जहल दङ।
गन'
होम
ओय गन' मा जाखोलाय? औ होननाया माबायदि खोनादों अ होननायसो खोनाबाय।
ने दा नो नायजाया
थेरबायसो।
होम
लेखा फरायबाय थादोलै नोङो खनजिथा। रायलायनाङिनि रायलायनांला ना होमबा आंहा नोंहा फरायबाय थादो।
ओय मोना मोनायाव सिरिद्राय जाथारो बे ने?
होम?
मोनायाव सिरिद्राय जाथारो
मा खालामदों नों?
ओरैनो
गन'
औ
खोनायासैलाय रा
औ जाआ नेदा नो नाङा थाबथा थुबथासो जादों।
औ
ओमफाय खबिथाना हरजाबाय नो
खोनाया
खबिथा ना हदजासैनो।
दा हरगोन आं र'।
आदै दा हरदो होनदोंमोन बियो ओमफ्रायो दा रायलायनोसै बिजों
जाखाबाय?
हो? जाखाबाय होननायसो खोनाबाय आं।
अ।
जाखाबाय होनायसो खोनाबाय आं।
उम। थ्रि दंबावो थ्रि थाम।
औ होनब्र'लाबायखायो रा।
सो रायलायबाय थाया नालाय जाखाया।
अरा अरजायाहाय जोंना। फरायसा मानसिफोरना। आलु ज हल लाब्रा होनायसो जाबाय।
मला थाइम जायोल' सानखायोलां उम उरा। दंबावथारोसो।
अय गाबोन बारनो बारिनो बेगाव दायनी दे।
हा?
दाय बाराय दा बारियाखै दे?
र' एबार नायनि ओमफ्राय कबिथानाव सोंहरसैलाय। बारखेरा आंना।
थाब-थाब माबायादां एसे लासैसो माबायो दां।
मिथिया साबमिट होदोंमोन आङो होमबाबो जायाखै। साबमिट होनायावबो जायाखै।
माया?
बार बारा थुथ'नाङामोनदां दानो।
माखौ?
बेखौ जोंहा होलाबायजोबबाय ओमफ्राय थुनाया।
माखौ साननो?
बेखौनो।
दहायनिखौ।
बे जों-जों माबा टास्क कमप्लिट खालामनाया बेखौ गोजौआव साबमिट होनांगौ ना बेनिफ्रायसो गोदान फैफिनजोबो ना? बेखौ होआबा गोदान फायाना।
आंनाव गोजौ थुफांलाया हाथिनो फैबाय थायो। हारसिंनो गोलाव जायो आरो।
हा?
दा फन्द्र'सिम दं लाइफ।
फन्द्रसिमाव मा होनोमोन बेसे रायलायनांगौ बेवहाय बे थास्क कमप्लिट खालामनायाव गोजौआव नाय रा। बेवाय सिखारखायो। ओमफायो नैबे मोखाङावबो बे थिर गोनाङाव दंखायो बावनो खनबेसे रायलायबावनांगौ खनबसे रायलायखो बावनो सिखारजोबो।
दा आंना माबा जालायबाय बा जालायबाय जिर' जालायबाय।
ए औ आंना बो।
जालायबाय दानो से
औ